नोंथां खोनादो औ औ अ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना जाबाय जों मोनसे आयदाखौ लानानैसो सावरायगोन होननानै आं हरदोंमोन।
औ औ औ हागोन नोंथां।
हौ औ बिदिबा जों दिनैनि आयदाया जाबाय जोंनि ओ बर' हारिनि जों जिथुबा फिथाफोर जायो फुङाव जों जानाय बा मालाबा आलासिफोर फैबा जों जाहोनाय आरो मा मा फिथाफोर जों सावना जायो आरोना न'आव आरो बिजों बे फिथाफोरखौ माब्रै बानायनाय जायो आरो मा मा औ माने मा मा जिनिस होनानै बानायो आरोना बेफोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायनसै होननानै सानदों आरो दा बिदिबा नोंथाङा आ एसे फोरमायना होदो इदिबा जों मा मा फिथाफोर सावो बा जों माब्रै बानायो इखौ आरो मा मा माइरंनिफ्राय जों बानायनाय जायो
औ औ औ जोङो ओरैनो जेनेबा जोंनि ओ मागो फोरबो बा बैसागु फोरबो बेफोर नङि समाव जोङो बांसिन लावदुम फि फिथाखौनो जानाय जायो आरो ना ओमफ्राय बे लावदुम फिथा बेनो जे माखा माब्लाबा समाव। मा होनो बे माइब्रानि माइब्रानि माइरंनि गुन्दै। बा बखा माइरं बे। मोननै माइरंखौ बाहायनाय जायो बे फिथा बानायनो थाखाय। माने माइब्रा माइरङा माने बां। सिन आथा आथा जायो आरो थाबैनो गोराबो जायो नालाय ओरैनो जोङो सानफ्रामबोनि। जाबाय थानाय समाव जोङो बखा माइरंखौ बाहायनाय जायो बेना एसे दामाबो एसे खम। माइब्रानिफ्राय एसे खमसिन आरो बेयो जानायाव आंगायनायबो मोना। बेनिखायनो जों बे माइरंखौ बाहायनाय जायो गिबियावनो जोङो। बे माइरंनि गुन्दै खालामनानै लाग्रोयो आरोना फार्टआव जोङो माइरंखौ मोजाङै सुबाय। सुनानै एसे फोरानबाय। बेनिफ्राय जोङो उवालाव उवाल गायहेनजों। देबाय आरो बेखौ ओमफ्राय बिदिनो। गुन्द्रा खालामबाय दानि समावथ' उवाल गायेनखौ बारा बाहायनाय जाया मिक्सारावबो होनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो बेनि गुन्द्रा ओंखारबाय। गुन्द्रा ओंखारनानै जोङो बेखौ बानायनो थाखाय। जोंनो मोनसे दो नांगौ दो दो जाबाय बेयाव जोङो दो। दोआव जोङो दै गुदुं। गोदौ होबाय थाबाय ओमफ्राय बिनि खफ'जोंनो बानायनाय जायो आरो बेखौ माने बेयाव जेबो। थाव इदि बाहायनाय जाया ओमफ्राय दा जोङो बे फिथाइाव होगोन। बेसादफोरानो जाबाय सिबिं होयो ओमफ्राय गुरबो होयो। ओमफ्राय बे सिबिं सिनि नङाबा सिबिं गुर बे मोननैखौ बाहायनाय जायो आरो आरो। नारेंखल नारेंखलनि गुन्द्रा। नारेंखलखौ सैनानै बिनि गुन्द्रा बानायनाय जायो आरो नारेंख। फिथाइखौ सोनानै बेनि गुन्द्राखौबो होनाय जायो सिङाव। दा बिदिनो। बे दोआवथ' जोङो दै लाखाबाय ओमफ्राय दा बेनिफ्राय जोङो बे। दा बे फिथाखौ ओ जेनेबा दोनि खर'आव जोंनि। दो जेला माने बै गुदुङाव बिनि माने सायावहाय जोङो। मोनसे जि बग्रोना लाबाय आरोना गोबा जि। जेनेबा बिदिनो कटननि जि बग्रोनानै लाबाय। ओमफ्राय जोङो बे ओ गारहा बा। दैहुनि खर'आव जोङो बे। ओ फिथाखौ बसायनाय जायो बे बसायनायनि थाखाय जोङो बेनि मोनसे। ओ सेब होग्रोनांगौ जायो जेनेबा महर होग्रोनांगौ जायो बेखौ जोङो। गेलथिनि सफा बा खुरै। बे मोननैनि सायाव लानानै बेयावनो जोङो फिथा। खौ बानायगोन आरो जेनेबा फार्स्टआव बे गेल्थिनि सफायाव जोङो। माखासे माइरं गुन्दैखौ होग्रोबाय बिनिफ्राय जोङो बिनि। सायाव जोङो। सिबिं गुर नङाबा जेखुनु जे सिङाव। सिङाव जोङो होनाय जायो बे बुस्थुखौ जों फिलिं। खौ आरो बेखौ होग्रोबाय बिनिफ्राय सायाव आरो। जेनेबा माइरं गुन्द्राखौ होबावबाय आमफ्राय बिनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै दुलुर खालामनानै जोङो बे ओ गारहानि खर'आव बसायबाय आरो बसायनानै जों बेखौ बोखारनानै बै जिजों आरो खोबफिना होबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय। बिनि जों गेल्थिखौ गेल्थिनि खर'खौ होसिनबावबाय आरो जेनेबा गेल्थिनि खर'आव नङाबा प्लेट फोरजों होसिनबावबाय ओमफ्राय बिदिनो बे खफ' जेनेबा दै गुदुंनि खफ'आ दावखोबाय थागोन आमफ्राय बे खफ'जोंनो बे माइरंङा मोनलांगोन आरो ओमफ्राय बे मोनबानो आराम फिथाया माने लावदुम दुलुर मोजां जाबाय आरो ओमफ्राय बेयावनो जोंना बे लावदुम फिथाखौ जों मोननो हायो आरो। आमफ्राय जानायाव जोबोद गोथाव जेनेबा फुं समाव जोङो बिखौ जायोब्ला जोङो जोंनि बर' समाजावथ' बांसिनानो ब्रेकफास्ट होनोबा जोङो ओंखामबो जायो नालाय दा बे फिथाखौ जाब्ला जोङो ओंखाम जानांगौनि गोनांथि फैयो आरो। बेखायनो जोङो बेखौ जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो जेन'बा जानायाव एसे गोरान रान जायो नालाय दा बेनि थाखाय जोङो घुगुनि बानायनाय जायो बे घुगुनिया जेनेबा मटर गोरानखौनो सोमनानै दोननानै सङो आरो बेखौ आलु होनानै सङो नङाबा मैथ्रु इरि होगोन सोरबा खायसेया आ बिदिनो बेजों लगायनानै बा जेनेबा फिथाखौ बेयावनो फुननानै बा बेयाव लगायनानै आराम जाबाय आरो फुंनि समाव। दा नोंथाङा एसे मा मा बेलेग जामुंफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो जेनेबा मा दंबावो जोंनि ब्रेकफास्ट जानायाव। लावदुम फिथानि अनगायै। औ।
बिदिनो सरासनस्रायै ओ जोंहा माने जों मागो दमासिफ्रावसो बांसिनै जों फिथाफोर सावनाय जायो। जोंनि ओनसोलफ्राव जों बे नुनो मोनदों आरो मालाबा खायफा बा माखासे न'खरफ्रा सानफ्रोमबो बा बिदि जानायबो नुयो जोङो। जेरै नोंथां फोरमायबाय बे लावदुम फिथाफोर बानायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलाव जों बे ए-एनथाब फिथा होनना बुङो। बे एन्थाब फिथाखौ बानायो। बे एन्थाब फिथाखौ बानायनो थाखाय नोंथां जोंहा माइब्रानि माइरं नांगौ जायो। सिगाङावनो जों माइब्रानि माइरंखौ आ दैजोम सोमनानै गुरै खामग्रोयो आरोना ओमफाय बिनि उनाव बिखौ जोङो सान्दुंङाव होयो सान्द्रिफ्रावहा फोरानो फोराननानै जेब्ला बियो गोरान जाबाय दैया रानलांबाय अब्लानिया बिखौ दिंखि बा वाल फ्राव जों देयो आरो। आ आथिखालावथ' जों नुनो मोनो बे मिक्सार ग्राइडार फोरजोंनो बांसिन देनायखौ नुनो मोनो। गुन्दै जायो आरो बांसिन आरो ना थाय बे मिक्सार ग्राइन्डाराव देनाया बांसिन गुन्दि जाद्रायो नालाय बे बा-बारा बेखौ थावनाय मोना आरोना जोङो। बेखायनो माखासे सुबुंफ्रा ओ जों वाल उगा वाल गाहेनाव देनाय बे
औ
फिथा गुन्दैफोरखौनो माने मोजांसिन मोनो आरो जानो मानो ओमबा बे थावोबो आरो ना। ओ बिखौ जोङो सिगाङावहा इदिनो ओ एसे ओ माने एसे गुन्दै खामना लाबाय देनानै ओमफाय आरो बे खौ सानद्रिजों सानद्रैयावहा जोङो आरो हु-हुखुमोर ना लायो आरो माने आखाइजों हुगैयो आरोना एसे। आरो गुन्दै खामबावनो होननानै एसे गुरै खामनो औ सालियो। ओमफाय आरो बिदिबो माने गुरै खालामो आरो एसे मानोना गोरा जाना थाबा बे ओ माइब्रानि माइरंआ सिथाबो नालाय आथा दंना बेहा औ बेखायनो बे आ थाखौ इसे आरो माने गुरै खामनो थाखाय आखाइजों हुनानैबो लायो आरो सानद्रिआवहा सालिनायनि उनाव ओमफ्राय उनाव जों मोजांहै जोङो सारायावहा बे ओरैनो माने दाब्ला जानांगौ आरो साराया।
औ औ।
औ दाब्ला जाबा मोजां साराया बेवहाय साबसिन मोजां जायो बेहाय जोङो ओ माबाखौ फिथा गुन्दैखौ जोङो ओरैहाय आखाइजों होयो आरोना। बा जिखुनु खोस्लिफोरजों ओरैनो होनानै गुल खालामो आरो गुल खामनानै ओमफ्राय बेवहा आखाइजोंबो ओरैनो गुल खालामनाय जायो गोबा खालामो सिगाङाव गुन्दैखौ फिथा गुन्दैखौ। एसे गोबा खामनायनि उनावहा जों बेहाय जोंहा बानायना लाखानाय सिबिंनि गुरिफोर माने सिबिंनि ओ गुन्दै आरो सिबिंखौ गुन्दै खालामना लानाय। सिबिंजों लोगोसे जोंहा बेहाय गुर मिथाइ होनाय जायो आरो। गुुरदैयो औ ओमफ्राय गोदै जानो थाखाय बेखौ होनानै जों मोजाङै बेखौ ओ जोङो आरो खोबो आरो खोबो माने बेखौ थनबोयो आरोना गुल खालामबोयो आरो ओरै गोलावहै बे थनबोनानै ओमफाय ओ बेनि जिं जिङावहा एसे हाबसो होयो आरोना ओरै नारसिना होयो आरो जिं जिङावहा। ओरैनो एन्थाब फिथा जायो आरोना। ओमफ्राय एसे दोनना होनांगौ ओमफ्राय गुदुं-गुदुं जाबाथ' जोबोद गोथाव जायो आरो बेयो माइब्रा माइरंनि नालाय ओमफ्राय माबा जाबा मानिया गुसुसे गुसु जाबा गोरा जालाङो आरो एसे थेवब्लाबो मोजां जानो। थाव जायो ओ बिनि उनाव जों बेखौ ओ फुं समफोरावहा ओ साहाजों साहा खापसेफोर बा गाइखेर साहा नङाबा जाय जों ओ गोजा साहा बानायो बेजों मोजाङै जों सायाव सोमै सोमै सोमै जायो आरो बेबायदि आरो माखासे बिदिनो आलासिफोर फैयोब्लाबो मालाबा बानायब्र'बो मागो दमासि फोरबोफोर नङाब्लाबो। बेबायदि आरो मालाबा आथिखालावथ' जों मालाबा नुनो मोनदों जे ओ दखानफ्रावबो मोनलाबायो आरोना पेकेटआव फानाय दखानफ्रावहा। औ आरो मालाबा मालाबा जों नुनो मोनो माखासे सुबुंफोरा बेखौ सिबिंनि अनगायैबो आरो नारेंखलजोंबो बानायनाय नुयो आरोना। नारेंखल गुन्दै नारेंखलाव एसे सिनिफोर होनानैबो बानायो आरो गुर मेथाइफोर गैयाबा। इदिबो बानायनाय नुयो आरो आथिखालावहा नाथाय गुबैया बानायनायाथ' जोंहा सिबिं जों गुरमे थाइजों बानायोमोन आरो गोदो बा जोंनि दोरोङारि बानायनाय खान्थिया। आरो बिनि अनगायैबो आरो जोंनि ओनसोलावहा जों नुनो मोनदों माने बायदिसिना फिथा जेरै ओ थावनि फिथा होनना बुङो जों बेखौ जोङो जोंनि ओनसोलावहा ओ अनासि होनना बुङो आरोना ओमफ्राय आरो बिदिनो माखासे सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरखौ थावसि ओ मा सिथाव होननाबो बुंनाय जायो औ बेखौ एरैनो बै जिखुनु माइरंयानो जायो आरो बियो माने माथानि माइरंआबो जायो आरो माबानि माइरं होबा बांसिन सिथाबो आरो ना बियो माइब्रानि माइरंबा बेखायनो माइब्रानि माइरंजों जों खम बानायनाय नुयो आरो बेखौ दा माथानि माइरंजोंनो बानायनायखौ बांसिन नुयो ओमफ्राय बेखौ बुयजोंनो ओ एखेयानो खान्थिया मारै बानायनांगौ बै गुन्दै खामबाय उनाव जों थावआवहा थावखौ सिगां जों गुदुं खामना लाग्रोयो। ओमफाय थावआवहा जों एसे एसे माने जेरै ओ जों नुयोना टि बि फ्राव हा नुनाय पक'रा बानायनायफोरबायदि औ गल गल बानायनानै औ आखाइजों गल गल सायो आरो ना? बानायनानै गलखौ बानायनानै जास नोंगौ नोंगौ सिनिबो होनाय जायो। औ एसे संख्रैबो होनांगौ जायो।
औ
बेबायदि आरो बिदिनो दंबावो आरो मोनसे फिथा सावबावो आरो जोंनि ओनसोलावहा बे जाबाय जोङो बेखो ओरैनो पप फिथा होनना बुङो आरोना नोंथां जेरै ओ बेखौ माने मोनसे खबजाफोर फैयो आरो ना प्लास्टिकनि बाजाराव बायना मोनो। औ बेयावहा माने जोङो बे सिगाङावहा जोङो ओ आटाखौ दैजों होनानै जों नाग्रोना लायो आरो आटा बायदि माने रुटि बानायनाय बायदिखोनो गुल गुल नागिरनानै बेखौ जों हानानै बेहाय नारेंखलनि ओ सिनिजों होनाय बा नारेंखल गुरु मेथाइ होनाय बेखौ जोङो बेहाय सिङाव सोना होयो आरोना ओमफ्राय उनावहा बेखौबो थावजों एवो आरो थाव हा होनानै गुदुं थाव होनानै बेखौ माने एसे जानो मोजां आरो बे
लोमसावलायनाय एवना होयोना बेखौ थावआवहाय? फुरिफोर एवनाय बायदि जाहैबाय बेयो औ
बिदिनो आरो जों बिदिनो ओ सरासनस्रायै माने फुं बा मालाबा आलासिफोर फैबा बा बेलासे स समावबो मालाबा माखासे सुबुंफोरा जों साहाजों बिदि जानायखौ नुयो आरो बेबायदि फिथाफोर फिथाफोरखौ दा बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां।
औ नोंथां जासिगोन ना औ दे गोजोनथों।